हेल'? हेल'! हेल'व?
आं खोनायाखै नोंथां।
हेलव?
हेल'व?
खोनादों नोंथां?
औ औ खोनाबाय नोंथां।
हेल' नोंथां? नोंथांनि माथोखौ खोनानो मोनासै माथो। हेल'। खोनादोंना नोंथां?